थाङा ओरैनो दान्दिसे फ्रि सम फ्रि दङ।
औ दङ नोंथां फ्रियैनो दङ।
नोंथांजों माने माखासे आयदानि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम माने गेलेनायनि सो बेयाव माने गेलेनानै जों मा मा खालामनो हायो बोरै बोरै ओ गेलेनायखौ बोरै जेनेबा जों आगायनो हागोन बेफोरबायदिनि सायाव
अ हागोन नोंथां।
हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां। जों गेलेनाय जोंना औ जागोन दे नोंथां आं सावरायरग्रोनोसै होनोमबा। औ जोंना गेल ओरैनो गेलेनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि दं। गोबां उम गेलेनायाबो जोंना गोबां गोबां बेलेग बेलेग बेलेग आयदा दङ। ओ सोरबाया फुटबल गेलेनो मोजां मोना सोरबाया भलिबल मोजां गेलेनो मोजां मोना सोरबाया माने गाव गावनि इन्टारेस्टनि सायाव माने ओ सोनारो आरो गेलेनाय बिथिङा। माने जाय माने ओ जाय बिथिङाव माने इन्ट्रेस्ट दं। बा जाय बिथिङाव रोंगौथि दं जाय बिथिङाव माने बबे मोनसेया गेमनि सायाव माने ओ रोंगौथि दं जेरै फुटबल गेलेग्राया फुटबल गेलेनो भलिबल गेलेग्राया भलिबल गेलेयो खाबादि गेलेग्राया खाबादि ग गेलेयो बिदिनो माने गावबा गावनि मोनफा मोनफा मोनफा माने मोजां मोननाय गेलेग्रा ओ दं आरो। ना उम गोबाङानो बायदि रोखोमनि गेम गेलेयो बे गेम गेलेनायनि गेजेरजोंनो मानेओ गाव गाव माने जेसेबां माने रोंगौथि दं बे रोंगौथिखौ माने गुबुननोबो माने दिन्थियो आरो माने गुबुननोबो फोरोंनो हायो माने ओ जोंना गोबां माने ओ दानि जुगाव नुसै जे गोबां माने गिद गेम गेलेनानै बा स्पर्टस बायदि रोखोमनि गोबां गेलेनाय आयदायावबो माने जोंनि हादोर बा जोंनि बुहुमानो बा गासै बिथिङानो माने जौगानाय होननानै बुंनांसिगोन उम गासैबो बिथिङावनो माने जोंना दाना सुबिदा गोनांसै आरो। जोंना ओ माने ओ जोंनि मोनफ्रोमबो लाइफआवहाय माने ओ गाव गावनि मोनफा मोनफा हबि थायो बे हबिया माने सोरनाबा गेलेनायबो जानो हागौ सोरनाबा फुटबल गेलेनाय सोरनाबा क्रिकेट गेलेनाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जानो हागौ। ओ आं बेखौसो बुंनो नागिरो नोंथांनिसिम जे जों गेलेनानै बे आ हा माने ओ माब्लाबा समाव माने जोंना ओ फरायलाङै फरायलाङै फरायलाङै फरायलांनानै माने जों साख्रि मोनहैयाब्ला बा माबा मोनसे गावनि थांनानै थानो हानाय राहाखौ मोनहैयाब्ला जुदि नों उन्दै समनिफ्रायनो माबा मोनसे गेलेनाय आयदायाव बा माबा मोनसे बिथिङाव नोङो थायोब्ला बै माने फरायनायनि अनगायैबो नोंहा माने बै गेलेनाय बा ओ माबा मोनसे रोंगौथि थानाय गेलेनायनि सायाव बैनि जोहैनो माने नों गाव गावनि लाइफखौ दाहैनो हायो आरो। आरो जोंना मा गोबां बिबां गोबां सुबुंफ्रानो माने फरायनायजोंल' जोंना लाइफखौ दानो हायो बे नङा जोंना गेलेनायजोंबो लाइभ दानो हायो जुदि नों जोंनाव जुदि नोङो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ लांफा लांफायोब्ला माने गाव गावनि लाइफा माने बिदि नों फरायनायजों मोनहैयाब्ला गेलेनायजों मोनहैगोन बेबायदि जाहैयो माने जुदि नों गेलेनायजों मोनहैयाबा नों फरायनायजों मोनहैगोन बेबायदि मोननै रोखोमनि अपसन थायो माने जोंना बेनिखायनो माने जोंना फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लाफालाङोब्ला जों गाव गावनि थाखायनो मोजां माने जोंना जों नुनो मोनसै माने दानि जुगाव माने गेलेनाया ओरैबायदि माने ओ मोनसे मोजां पजिसन लाबबाय जे गोबां माने ओ गेलेनायानो माने बांसिन ओ फैसा आरजिनायनि जे माबा हाबा जेरै क्रिकेट गेलेगिरिफोर गोबां क्रिकेट गेलेगिरिफोरा माने गोबां बुरजा बुरजा फैसा मोनसै आरो गाव गावनि लाइफखौ दानो हासै। बेनि अनगायैबो फुटबल जेरै दाथ' दा सोलिबाय थादों जोंना फिफा वार्ल्ड काप बे पेपालाव वार्ल्ड कापावनो माने गोबां सुबुंफ्रा माने ओ ओ गेलेनानै गोबां बुरजा बुरजा फैसा मोनो दरमा मोनो जे फरायनायावबो बेसेबां मोनहैबावा माने बेनि थाखाय बेखायनो माने जोंना गेलेनाया ओ दानि जुगाव माने जोबोद इम्परटेन्ट आरो उन्दैनिफ्रायनो माने ओ गेलेलांबाय थायोब्ला माने इयुनाव माने गोजौनिफ्राय गोजौ मोनसेनिफ्राय मोनसे स्टेप बारलांनानै सासे मोजां गेलेगिरि जानानै बा गावनि ओ लाइफ दाहैनो हायोबा गावनि ओ गथ' गथायफोरखौबो माने ओ मोजां माने फोरोंथाइ होनो हायो आरो जोंना गेलेनाय थायोब्ला गेलेनायजों लोगोसे मानो गावनि देहाया थाजिम मोनो गावनि फिटनेस बा बडि बायदिफोरा जोंना माने स्ट्रं थायो बेनि थाखायनो माने गेलेनायखौ जोङो सरासनस्रा लाफाथारनांगौ दे जोङो गेलेनानै जे फैसा थाखा आरजिनांगौ बेल' नङा जों गेलेयोब्ला जोंनाामा गाव गावनि सावस्रि देहा आरिफोरा माने मोजां स्ट्रं जायो आरो जोंना गेलेनानैनो माने दानि जुगाव माने गोबां फुटबल गेलेग्राफोर नुबाय भलिबल गेलेग्राफोर नुबाय माने गोबां ओ मोजां मोजां जेसेबां मोजां प्लेयार थागोन एसेबांनो माने नोंखौ गेलेनो माने गोजान गोजान जायगायाव लेंहरगोन बा हायेर लेंंहरगोन बा फैसा होनानै गेलेनो लिंहरगोन बेबायदिनो माने गोबां सुबुंफ्रा माने ओ दानि जुगाव माने फैसा बा रां आरजिनो हायो आरो गेलेनायजों लोगोसेनो बेनिखायनो माने जोङो गोबां प्रेक्टिस खालामनांगोन गोबां गेलेनाय बिथिंखौ माने ओ ओ नोजोर बोनांगोन आरो जोंना बिदिनो गोबां
गेलेगिरिफोरा माने गाव गावनि गेलेनायखौ गोसो होनांगोन अब्लासो माने सासे मोजां गेलेगिरि जागोन जेसेबांनो मोजां गेलेगिरि जागोन एसेबांनो माने नामबो मोनगोन ओ गोजोंबो मिथिजागोन सासे मोजां गेलेगिरिखौ बयबो माने ओ मोजां मोनो बा नागिरो जेसेबांनो डिसिप्लिननि मेेनटेन खालामनानै गेलेगोन बा खेला दिन्थिगोन एसेबांनो सुबुंफोरनि माने गोसोखौबो बोनो हागोन आरो मोजां माने मुंबो मोनगोन बेबायदिनो माने गेलेनायजों लोगोसेनो गाव गावनि माने केरेक्टार गाव गावनि आखल आखु बेफोरखौ माने गावनि जे रोंगौथि बैफोरखौ सुबुंनो दिन्थिनानै माने सुबुंजों मोजां मोन जानाय समाजनि मोजां मोनजानाय सासे सुबुं जानो हागोन ओ ओ नोंथाङाबो माने गेलेनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
नोंथाङाथ' माखासे खोथाखौ बुंना जोबखाय बुंनायानो जेरैबाय गेलेनाया
जों बयजोंबो माने जिउ थांना थानायनि राहाखौ दाना लानो हायो
जेरै गोबां जोंनि भारतआवबो जों क्रिकेट गेलेनानै गावनि जिउखौ खुंगासिनो
होमब्लाासनो
दिनै जेसेबां रोंगौथि दं नोंनि जे भेलुआ एसेबांनो बांसिन जेरै दा फिफा वर्ल्ड काप जागासिनोा फिफा वर्ल्ड कापावबो दा जेरै ओ मुंदांखा नाम जेरै रनाल्द' मेसि बिसोरो जेरै मुं खामायनो हादों गेलेनायनि जों मुंल' नङा रांबो गोबां खामायनो हादों जों आरो जों गेलेनायजों गोबां मुंबो खामायनो हायो आरो गावनि
गावनि
उम हादोरखौ गुबुन हादोराव गेलेनानै नाम खामायनो हायो हादोरनि नामबो आरो समाजाव गोबां नामबो जायो दा बेबायदिनो गोबां गेलेनाय दं आरो रोखोमनि जेरै
बेडमिन्टन ओरनो क्रिकेट फुटबलथ गोबां दंखायो आरो दंबावो गुबुन गुबुन जेरै काबादि
बेफोरबायदिनो गोबां बेलेक बेलेक गेलेनायजोंबो जोङो माने जिउनि राहाखौ दाना लानो हायो आथिखालनि मुगायाव स' नोंथाङा
गेलेजों लोगोसेबो फरायनायखौबो लांफानांगौ मोनो फरायनायाबो एसे गोनांथि दं
आरो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानांगोन नोंथाङा जेनेबा जों मायाव बांसिन गोसो दङ रोंगौथि दङ बे ग जों गेलेनो नाजानांगोन आरो ना मानोना आजखााल आथिखाल मुगायाव गोबां लामा ओंखारबाय गेलेनायजोंबो जों जिउनि राहा दानो हायो फैसा खामायनो हायो बिदिनो दिनै जोंनि भारतावबो क्रिकेटाव गोबां सुबुंफ्रानो
सुबुंफ्रानो लिरनानै
रां खामायनो हादों आरो रांजों लोगोसे मुंबो खामायनो हादों स' बेबायदिनोों गेलेनायखौबो आरो जों सरासनस्रायै ओरैनो मुं खामायनाया आरो रां खामायनायाबो गामि ओनसोलफ्राव जोङो सावस्रि आरो‌देहा
खौस्थि आरो देहानि थाखाय जों गेलेनाया मोजांनो आं सानो स' बेफोरनो आरो
जेरै अलिम्पिकफोराव जोङो हादोरनिफ्राय गुबुन हादराव गेलेनानै हादोरनि मुंखौबो खामायनो थिग बे
थिग बे बादिनो जोङो
जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राया जों जेनेबा सासे गेलेगिरि ओंखारबा जोंनि गामियाबो मुंदांखा जागोन बेबायदिनो जोङो
बिदिनो जोङो नाजानांगोन आरो ना
स' नोंथाङा एसे बुंबावगोन नामा
अ आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सान नोंथां नोंथाङा जे गेलेनायनि बागै सोंदों नोंथाङा मा स्पर्टसखौ गेलेनो मोजां मोनो
औ आंथ' फुटबलखौ बांसिन मोजां मोनो गेलेनो। नोंथां आलाय
नोंथां आलाय अ आं आंना स्पर्टस सिजोन लायो सिजोन गेलेयो आं आंनि मइेन फुटबलबो गेलेयो भलिबलबो गेलेयो आं बांसिन माने भलिबलखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो जोंना फुटबल फुटबल सिजोनाव फुटबल गेलेयो भलिबल सिजोनाव भलिबल गेलेयो बांसिन भलिबलखौ गेलेयो आरो
फुटबल खौनो आं गेलेखायो माने
सिजोन सिजोननाय सिजोन नङा माने आं फुटखौ गोदोनिफ्रायनो गेलेनो मोजां मोनखायो। आरो आंना रल मडेल रनाल्ड' बेनिखायनो आंलिरैबायानो गेलेबाय थाखायो दाबो गेलेयो थ' बेफोरनो आरो माने मोनसे ओरैनो जेनेबा जों दा नाम खामायनो हाया रां खामायनो हाबाबो गावनि देहा सावस्रिनि थाखाय गेलेनाया मोजां आर ना
स' बे बेखायनो आं सानो माने दानि जो दानि जेनेबा इयुननि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा द जुवा जुमायफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै फुटबल खौ गेलेनानै जेनेबा जायखिजाया गेलेनायखौ गेलेनानै गावनि देहाखौ सांग्रां लाखिनाया मोजां आरो देहा सावस्रिया गोबां मोजां थायो जेरै फुटबल क्रिकेट भलिबल गेलेबा गावनि देहा सावस्रिया गोबां
सिया गोबां मोजां जायो आरोना दा आं बेखायनो सानो आरोना जोंनि गामियाव गामिनि जमाफोर जबा ओरैनोदिनो जुमाय सिगेट बेफोरसोन बेफोरबायनि टाइमाव गेलेनायखौ गेलेनाया मोजां मोनो आरोना औ आं बेखौनो सानो आरो नोंथाङा माबाफोर ससे बुंबावगोन नामा जोंना गेलेनायनि बिथिं बुङोब्ला जों गोबां गेलेनायनि बागै सावरायबोबाय आरो नोंथांनिफ्राय गोबां गेलेनायनि बागैबो मिथिबोबाय नोंथाङा आंनिफ्रायबो गोबां गेलेनायनि बागै मिथिबाय जोंना गेलेनायाथ' मइेनलि जों बयबो माने सोरबाया पार्सनेलि माने सोरबाया माने अनलि माने गेलेनायजोंनो थांनो लुुबैयो बा सेरबयाव मे देहा सावस्रिनि थाखाय गेलेनायनि माने सावस्रिनि थाखाय मोजांनि थाखाय गेलेयो आरो सोरबाया माने फैसा रां आरिनि थाखाय गेलेयो बेबायदिनो गेलेनाया गावबा गावनि मोजां मोननाय बा गाव गावनि सयइस जाहैबाय आरो
होमबा नोंथां जोंना टाइमाव जाबाय दे दोनलायनोसै नामा।
ओं जागोन दे नोंथां औ दे बिदिबा गोज औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबरफिनबाय